हेल' नोंथां
ओ हेल' ओ खोलौ ओ नों थां खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ‌।
औ नोंथां खौबो मोनाबिलिनि हामलायनाय जासि थाबाय नोंथां ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव दान्दिसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन
ओ अब्ला औ ओ जोङो नोंथां दिनै ओ बर फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनोसै औ बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबाथ गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दं नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो
औ बेनि मादावनो माखासे मुंदांखाफोरा जाबाय ओ अनलाजों दाउ नङा होमबा
औ
औ नारजि अमा सबाय सामु एबा दाउ बेबायदिनो नाफाम नङा होमबा आरो बेनि अनगायबो जोंनि बरफोरा औ मा खासे ओ लोंग्रा बेसाद नङा होमबा लोंग्रा माने ओ मा होनना बुङो बेखौ जौ नङा होमबा
औ
जौबो बानायो औ बिदिनो बरफोरा ओ दोङारि जानाय लोंनायनि बेलायाव जोबोद दोहोनि आरो नङा होमबा नोंथां
खोनादों नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ थारैनो खोनादों औ
ओ दा ओ नोंथाङा एसे बरफोरनि जानाय लोंनायनि सायाव बुंनो हागोन नामा
औ थारैनो नोंथां
औ एसे बुंनानै होदो अब्ला
औ ओ बरनि दो रोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो ओ अनलाजों दाउ आरो नारजिजों अमाया गिबियावनो थाग्रोगोन।
औ।
औ। ओ बेखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ। अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो नांगौ जखानि माइरं खौ लानानै दैयाव थाम घन्टासोनि थाखाय सोमनानै दोनग्रोगोन। बेनि उनावहाय जे ब्ला माइरङा रुइनानै गुरै जायो अब्ला जों बेखौ सुखांनानै खिरखायाव दोनगोन। बेनि उनावहाय बेखौ जोङो उवालाव बा दिंखियाव दुफुु दु फु गेब्लेेजासिम देना नै लागोन बेनि उनावहाय जोङो ओ दाउ दाउखौ न'निखौबा ओ गलानिफ्राय लाबोनाय लाबोनायखौ जोङो गिबियावनो ओ। दै गुदुङाव दाउखौ सोमब्रनानै गांफोरखौ मोजाङै फुनानै लाग्रोगोन बेनि उनाव गोदागोन ओ बेनि उनाव मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ ओ
औ।
गेसाव बा अरावहाय ओ साराय जाननानै गिबियावनो दाउ खौ एवफ्रामग्रोनानै लागोन
औ।
ओ मोजाङै एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो बेयाव दै होगोन बेनि उनाव जेब्ला बे दैया गोदौ अब्ला बेवहाय जोङो अन गुन्दैखौ होनानै होगोन। औ। बेनि उनाव हाय ओ दसे जों एरखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोर बानलौ संख्रै हालदै खारै बेफोर गासैखौबो हो गोन आ बेनि उनाव थामजि थामजिबा मिनिट मिनित जोंहा लागै दसे समनि उनाव एरना होबाय थानायनि उनावहाय थामजिबा मिनिट जायो। अब्ला जोङो बेवहाय चक्लेट- - संख्रि संख्रि आरो ओ खारैया नांगौ बिबांनि जाखोना जायाखै बेखौ नायगोन आरो बेनि उनाव गासैबो मुवा बेसादफोरा नांगौ बायदि बिबांनि जाबायब्ला जों बेयाव गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होनानै जोङो बेखौ खांनानै दोनगोन।
औ बेखिनि यानो अनला संनायनि आदब आरोना बे ओ नोंथांनाव एसे सोंबावनि आङो। अनला ओंख्रिनि बागै। ओ अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला ओ जोङो दाउजोंथ' जायो होनना मि थिगौ नङा होमबा?
औ थारैनो।
दाउ औ दाउनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर मुवा बेसादजों जाजायो नामा अनला ओंख्रिया?
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो ओरैनो बे खौ एम्फौ लाथाफोरजोंबो संनो हायो। ओ अमा बेदरानो दा ओ औवा मेवायानो जा गासैजोंबो संनानै जाजायो आरो नोंथां
औ औ अब्ला औ बे ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा बर'नि गुबुन मा ओंख्रि संनायनि आदब मिथिबावगौ
अह अ नारजि इंख्रै
औ नार्जि ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायदो अब्ला नोंथाङा औ नारजि सं
ओंख्रि जानांगौब्ला जोङो गिबियावनो नारजि जानो थाखाय फाथो फाथो था फाथो बिफांखौ ओ जेब्ला फाथो फा थोआ देरनानै बिलाइआ गोमो गोमो गाब नि जाहैगोन रानानै अब्ला जोङो औ बेखौ गोरलैयावबो जानो हायो जोङो ओरैनो फाथोखौ ओरैनो एवनानै
औ औ
ए जेब्ला बिफांआ रानानै बिलाइया मोनहैगोन अब्ला जोङो बे बेखौ खानानै ओ बियो ख्राव ख्राव रानजासिम बेखौ सान्दुुंआव फोराननानै होगोन बेनि उनाव बस्थाफ्राव नङा ब्लाबो प्लासटिक फोरावहाय सोनानै खाथेनानै दोन गोन ओ बेनि उनाव जेब्ला जोङो ओ नारजि ओंख्रि संनो नागिरो अब्ला बे बेयावहाय बिलाइनि थारा फिसा फिसाखौ गारग्रोनानै दैयाव सोमनानै दोनगोन ओ बेनि उनावहाय बेयाव थानाय मैला फोरखौ खालामनो थाखाय साफा दैजों सुनानै ओ बेखौहाय खान्थे थौआवबा सारायफोरावहाय गिबियावनो दै होनानै ओ नारजिखौबो होनानै खारै होनानै आरामसे रुबाय थागोन ओ जेब्ला रुयो - अब्ला बेखौ सागंजों सानानै दुफु दुफु खालामगोन। नांगौ बिबांनि खारै होननानै। आ बेनि उनाव फाय जोङो अमा बेदर खौ रुग्रोगोन नङाब्लाबो ओरैनोब्लाबो जों गि बेयावनो सारायाव फाय ओ थाव थाव होग्रोबाय बेनि उनाव आमफाय पियास बानलु होनानै जोङो अमा बेदरखौहाय मोजाङै एवग्रोनानै लाबाय ओ जेब्ला मोजाङै एवख्रामनाया जायो अब्ला जोङो बेय बेवहाय ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जेरै मस्ला मस्लि हाइजें संख्रै हालदै
औ।
सामब्राम गुफुर बेफोर गासैखौबो होनानै ओ जि मिनिट थाखाय खोबाबनानै होगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ जि-जिहेथु जोङो खारै होनानैहाय ओ नारजिखौ गेब्लेहोना दोननायखौ होनानै होगोन आर रोना नोंथां। बेनि उनावहाय ओ दै हो गोन आरो बेदरा मोन-मोनजासे बिबांनि बेनि उनावहाय दै होनानै ओ थाम जि मिनिटसोनि गेजेराव
औ।
खोबहाबना दोननानै उनावहाय जोङो जेब्ला। जबो अब्ला। नारजि ओंख्रिया।
औ।
थियारि जायो।
औ।
अ बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजाहाय नारजि ओंख्रिखौ संनानै जानो जायो।
औ औ। ओ बिदिब्ला नारजि। ओमफ्राय जों अमाजों संनायाथ' बेबायदि आदबनि आरोना? बेनिफ्राय नारजि ओंख्रि। बेखौ जोङो अ गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगं जेरै ओ गुबुन मैगंजों संजायो नामा नारजिया?
अ नारजिखौथ' आङो बेफोरबायदिहाय गुबुन मैगंजों लगायदेरनानै संनायखौ नुवाखै आरो। मोनजाफेराखैबो आरो। अ। जोङो नारजिखौ गुबुन आरो। वै सङोब्ला ओ जोङो। नाफोरजों संजायो नाफोरजों। खांख्राइफोरजों। ओ। बेलेग आदबजों संनाय जायो आरोना।
औ।
बेफोरबायदि नारजि दोलो संआम बालासिनो ओरैनो। नारजि मरायनाय। होननाय होननानै बुङो बेखौ जोंनि थिंजाय ओ गिबियावनो नारजिखौ औ। ओ गिबियावनो नारजिखौ एवख्रामग्रोनो लानानै
औ।
नारजि नारजिखौ एवफ्रामग्रोना लानानै ओ बेखौ दोनथ'बाय बेनि उनावहाय जोङो ना नाफोर खौ एवफ्रामना एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो बे बेयाव दै होगोन बेनि उनाव जेब्ला थैया गोदौगोन अब्ला बेहाय ख्राम ख्राम एवफ्राम एव एवनानै लानाय नारजि बिलाइखौ सेख्रबनानै फिसा फिसा गुनदै खालामनानै होगोन आरो। बेनि उनावहाय जेब्ला जेब्ला गोदौ अब्ला बेयाव संखि बानलु हालदै खारै बेफोरखौ होनानै ओ जेब्ला बे ओंख्रिया जबनानै एसे गथा महराव फैगोन अब्ला बेयाव जोङो ओ संख्रिफोरखौ नांगौ ब बांनि। होबावगोन आरोबाव। नांनाय बायदिहायहाय। बेफोरबायदिनो। जोंनि बिथिंजाय मोननै रोखोम मैहायहाय नार्जि ओंख संनानै जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ। अब्ला ओ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नारजि ओंख्रि संनायनि बागै फोरमायनायनि थाखाय। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाथ थ'लायबाय नामा ।
औ । नोंथांजों ओ रायज्लायनानैनोबो गोबां बाथ बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
औ ।